औ खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां नै मा खालामदों?
नै दङ जिरायनानैहाय।
अ जाखांबाय नामा?
जाखांथ'वाखै जानो नांगौमोन संनो नांगौमोन। सङाखैबो जायाखैबो नोंलाय?
नै आंबो ओरैनो दं सिखारनानै सङाखै आंबो।
औ दा होमबा सावरायनो नामा मा माबाफोर आयदानि सायाव।
औ नोंथां बिदिनो सावरायनोसैलै जोंहा माबा मोनसे आयदा लानानै। जों दे बुंहरलाय नोंथां मानिसायाव सरायनो।
औ दैज्लां बोथोरनि सायावनो रायज्लायनोसै दैज्लां बोथोर आरो अखा बोथोरनि सायाव। सोमजिनाय खयसे जेंना आरो मोजां बेफोरनि सायाव
दे होमबा नो नोंथाङा सावरायगोन ना आं बुंग्रोनो?
दे नोंथाङा बुंग्रोलांदो।
औ औ।
जोंहाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर होनोबा दा जानाय सम जि जोंहा
औ।
माइ गायनाय सम बेफोरखौनो मिथियो होमबा नंङा होमबा नोंथां?
औ।
जोंहा दैज्लां बोथोर होनोब्ला जोंहा गोबां अखा हायो जेरयाव जों बे अखानि दैजोंनो बा माखासे अखा हानायनि जाहोनावनो जोंहा दैया बांनायलाय जोंहा बेफोर दै बांनायजोंनो जों ओ आबाद मावनो हानाय माइ आबाद मावनो हानाय जोंहा बेफोरो सुबिदाया जायो आरोना।
नंगौ।
जोंहा बे दैज्लां बोथोर जि अखा बोथोर बे अखा बोथोर गैयाब्ला खिजानि जोंहा आबाद माइ आबादखौनो मावनो हानायनि जेबो राहायानो थानाय नङामोन जानांगौ आरोना। जेराव जों मानो होनोब्ला बे मेसें बोथोराव जोंहा आबाद माव माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा गो दै गैया दै गैयिनि थाखायनो जों आबा बे बोसोर द' दानखौ जोङो माइ आबादनिफ्राय माने मावनायखौ दोनथ'नांगौ जायो।
ओं।
जेराव जों दैज्लां बोथोर जि अखानि बोथोर फैयो अब्लासो जोङो माने माइखौ गायनो हायो आरो ना। नंङाबाथ' जोंहा दै गैयाबा जोबोद खरान जानानै एबा गोरान जानानै जोंहा बैफोर माइफोरा रानलांनो हमगोन बा थांथारोब्लाबो मोजां जानाय नङा होननानै आं सानो। मानो होनोबा जों जेर जि जायगायाव दै गैया दैज्लां बोथोरावबो एसेबां अखा हसेयावबो दैया थाब थाब बोहैस्लाय बोहैख्लायनानै बा बोहैलांनानै रानलाङो बे जायगायाव जोंहा इसेबां माइफोर जानायखौबो जों नुनो मोना।
ओं।
बिदिनो जों दैज्लां बोथोर होनोब्ला जोंहा दैज्लां बोथोराव गोबां माने बे माइनि आबादखौ मावनाय जायो आरोना। ओमफ्राय जों दैज्लां बोथोर बा अखानि बोथोर होनोब्ला जोंहा बे समाव जोंहा गोबांनो बायदिसिना ना बायदिसिना हमनानै जानो हानायनि जोंहा मा माखासे थासारिफ्रा फैयो। जेरै जों मेसें बोथोराव नायोब्ला जोंहा नाफोर हमनो थाखाय जोंहा बा इसेबां माने सुबिदा जाया जायो जानाया दै राननाय समाव फख्रि सारनाय बांसि बेफोरो जायो आरोना बेनिफ्राय दैज्लां बोथोर समाव जों जानला मोनला जायगाफ्रावनो बांसिनै नाफोरखौ दैया लोमनाय हिसाबै जों बेफोरावनो मोनलाबायो।
ओं।
बेनिफ्राय जों बिदिनो गोबांनो माने हरफोरावबो नागिरनानै जों दाननानै दानो हायो। मानो होनबा जोङो मेसें बोथोराव नायोब्ला जोंहा दैया फिसा फिसायैनो थाजोबो नालाय राननानै बै राननानै जि जायगा बेयावनो थानायखाय जोंहा नागिरनाय एसेबां सुबिदाबो जाया। दा जों दैज्लां बोथोराव जोंहा दैया बांनाय लोगो लोगोनो बैफोर नाफोरा गोबां जायगा दावबायनो हायो बा बिदिनो मोनसे बिलोनिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम बारलांनो हानाय बेफोरबायदि थासारियाव फैयो आरोना दैज्लां बो समाव
नंगौ।
बिदिनो आरो बे समाव जोंहा दैज्लां बोथोर जायोब्ला बा अखानि बोथोर जायोब्ला जोंहा नाफोरा गोबां फुरथि मोनोबा बिदिनो बांद्राय दैयाव थाग्रा जिब जिब जुनारफोरा गोबांफोर फ मोनो। बिदिनो मोनसे दाबसे जायगानि फ दाबसे जायगा बारसलांनो हानायनि गोहोआ बिसिोरनाव फैयो नालाय
अ।
नोङाबाथ' बिसोरबो मोनसे जायगायावनो थानानै बेयावनो थाबाय थानांगौ जायो जेराव बिसोरो माइग्रेसन बा मोनसे जायगानि मोनसे जायगासिम माइग्रेट जालांनाय। बेफोर सुबिदाखौ मोना आरोना जेराव बैफोर अखा फोरनि थाखायबो बिसोरो दावबायलांनो थाखाय खाबु मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दंबायो दैज्लां बोथोराव मावनाय जि आबादफ्राथ' गाहाया माइ आबादानो जाबाय। दैजां बोथोराव मावनाय आबाद हिसाबै जेरै आरो जोंहा दैज्लां बोथोर बा अखा बोथोर होनोबा बांद्राय जुब जुब अखा हायोब्ला जोंहा बैफोर माखासे मावनाय आबाद बा माखासे जि मावनो गोनां आबाद हा बैफोर जोंहा माने माखासे बिथिङाव लसबो खालामलाांगोन बिदिनो माने हाफोरखौ जोंहा बांद्राय अखा हायोब्लाथाय दैया बांद्राय लोमनायनि जाहोनाव खुरखानायनि गेजेरजों जोंहा हाफोरखौ माखासे ुखारनानै लाङो जेराव बैफोर बखारनानै लांनाय हाफोरा जोंहा मोन आबाद मावनो थाखाय खिनानै दोननाय हा बैफोरखौबो जोंहा बांद्राय अखा हायोब्ला दैबाना जानानै बिब बखारना लाङोब्ला जोंहा आबादफोरखौ मावनो थाखायबो हाफोरा गोबां ल जायो आरोना बेनि अनगायैबो मावफ आबाद बि मावखानाय आबादखौ जोङो जेब्लाबो मानो होनोबा आबदालि लायो आरो आबदाल लानानै बे समावनो जोंहा बांद्राय अखा हानानै हायोब्ला बैफोर आबादफोरा जोंहा बुखारलांजायो आरोना?
उम।
दे नोंथाङाबो एसे एनै फोरमायना होनो हाबावगोन नामा दैज्लां बोथोर बा अखा बोथोरनि सोमोन्दै नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन दैज्लां बोथोर बा अखा बोथोर होननानै बुंबाथ' जोङो दा बेयो गरम बोथोरनि समावसो हायो नालाय माने गोबाङानो माने मोजां मोनो आरो अखा हानानै होयोबाथाय। माने अखा हाबाथाय माने एसे थान्दाबो जायो नालाय जायगाफोरा माने नङाबा थानोबो हाया दानि दिनाव फेन लागायनानैबो थानो हाया। बेबायदि थासारि फ्रा सोमजिगासिनो दङ नालाय आबहावायाबो एसे गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो दङ। जायनि थाखाय एसेयावनो माने बिदुङा बाङो। बैफोर समावहाय अखानि जोबोद गोनांथि जानानै फैयो आरो।
औ औ।
दा बेवहाय अखाफोर हाना होयोब्ला माने गोसोफोरखौनो सुख मोनलायलाङो आरो। सान्ति मोनलायलाङो माने।
औ
हानांबावगौबादि जायो नाथाय बै खावसे बेलेग साइडजोंहाय नायनो थाङोब्ला जोंहा गोबां खहाबो जायो नालाय अखा हाबाय थानायनि थाखाय।
औ
दा हाजो एरियाफोर बायदियावहाय अखा हाबाय थायोब्ला हाफोरा माब खुरखानानै गोलैनानै लामाफोरखौ ब्लक खालामो। सुबुं थाबायनो हाया गारि खारनो हाया बेफोरबायदि खालामो आरो अखा बोथ बोथोरा नाथाय जेरावहाय खरान बे जायगायावहाय अखा हायोब्ला जोबोद मोजां जायो आ रो मानोना खरान जायगायावहाय दै गैयाब्ला माइ गायनो हाया आबाद गायनो हाया बेबादि थासारिफोरा सोमजियो नालाय। बेनि थाखायनो अखाखौबो माने गोनांथि आरो जोंनि थाखाय।
औ
अखाया मोनसे जोङो मा होनना बुंनांगोन अखाखौ मोनसे मिथिंगायारि सम्पद होनना बुंनांगोन आरो जाय मिथिंगानि फ्रायसो जों मोनो माने। बेखौ रावबो सुबुङानो सोरजिनानै दिहुननो हाया आरो।
जेब्ला अखा हागोन अखानि दैया बांगोन अब्लासो जों फुख्रिफोराव दैखौ मोनगोन। बै दै दै फुख्रियाव मोननाय दै दैनिफ्रायसो जोङो मानसिया दै महरै आरो सुबुङा बाहायनो हागोन आरो नङाबाथ' बियो नेसारेलि जेब्ला अखा हाया अब्लासिम जोंहा सुबुङा रानथाबनानै थानांगोन आरो दै गैयालासिनो। बेबायदि थासारिया सोमजिनो हागौ आरो जेनेबा। अखा हायाब्ला दा नोंथाङा बुंलां बाय अखा हानायनि थाखाय गोबां नाफोरा बै मोनसे दाबसेन जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगाथिं खारलाङो होनना बुंदों नोंगौ थारैनो सैथो बेयो। अखा हानायनि थाखायसो माने अबेबा मोनसे जायगानि नाफोराहाय माने बेरायलाबायनो हायो आरो दै लोमसावनायनि गेजेरजोंहाय। नङाब्ला बिसोरो अबेबा मोनसे फुख्रियावनो माने गोजो गोजावनानै थाबाय थानांगौ जायो आरो गोजावना माने। बेयाव बेहायनो बिसोरो मा होनना बुङो अबेबा मोनसे ना गिदिरफोरनि मा जानो गोनां जायो आदार जानो गोनां जायो आरो औ नोंथां जेब्लानिखि बोसोरावथ' नाफोरा जोनोम होखायो नालाय फुवान होयो फिसा फिसा बैफोर फुवान होनाय फिसा नाफोरा माने जेब्ला दै बारियो अब्ला खारनो सोलो मोनो आरो। आरो माने मोजां जायो आरो बिसोरनि थाखाय नङाब्ला बिसोरो बेयाव थानानै माने सोरजोंबा जाजाबायनोबो हागौ आरो बेफोरबायदि थासारिया जायो आरो जों जायनि थाख खाय आरो जायनि थाखाय जोङो दैज्लां बोथोर जायोब्ला जोङो ना फिसा फिसा मोननोबो हायो।
मानोना बै समावहाय ना फिसा होनायनि सम जायो आरो। जेब्ला अखा बोथोर हायो बा दै जायो बै समावहाय। दा जोङो अखा बोथोर नङाब्ला जोङो माइखौथ' गायनो हाखायानोखा लोगोसे खायसे जोङो मैगंफोरखौबो जों गायनो हाया दै गैयाब्ला अखा अखानि दै मोना ब्ला
औ
बेखायनो जों अखानि दैखौबो नांगौ जायो आरो
औ औ
अखानि दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि दा जों बुंनो थाङोबा अखानिफ्रायनो जोङो लोंनाय दैबो बानायगासिनो दङ सोरबा अखानि न'नि सायाव गोग्लैनाय दैफोरखौ जोङो मोनसे पाइप बायदि लागायनानैहाय बेखौ मोनसे द्रामावहाय थिखोना दोननो हायो आरो अखानि दैखौहाय बेनिफ्राय जों बेखौनो फिल्टार खालामनानै जोङो नांगौ बायदि खामानियाव बाहायनो हायो नि आरो
दा बियो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां आरो ना दैखौ जों बुथुमनानै दोननो हायो
औ
नाथाय जों दै बाना जायोब्ला जोङो गोबां खहा जायो आरो अखानिफ्राय गोबां दैबाना जायो नालाय जायनि जा उनाव माने गोजौ हाजोनिफ्राय गोग्लैबोनाय दैफोराहाय खुरखा खुरसि माने दंफां लाइफां बायदिसिना बुखारनानै लाबोयोब्ला बैफोरो माने जोंनि जायगाखौहाय गाज्रि खालामफैयो आरो लोमसावहोफैयो लोगोसे गोथौ हाफोरखौ फबनानै माने ओ बेखौ गोथौ गैयि खालामो आरो ना
औ औ
उम बे बेफोरबायदि जाथायफोरा जायो आरो दे बे अखा हानायनि थाखायनो जायो आरो बेफोरो
औ
लोगोसे जोङो दै थानायनि थाखायसो जों दिनै कारेन्ट बायदिसिनाबो बानायनो हादों आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार ओ माने मोजां आरोना दै गैयामोनबा जोङो दिनै कारेनखौबो मोननो हानाय नङामोन आरो दा बेनि अनगायैबो बेबायदिनो गोबां जों खामानि मावनो हायो जोङो दै नि दैजों जोङो लोंनायल' नङा जोङो बायदिसिना जि सुनाय बा बायदिसिना खामानिनि खामानियावनो जों बाहायनो हायो आरो दैखौ दै नङाब्ला माने जोंनि आथा जिउआनो मा होनना बुंगोन ओ आसखान्दा जागोन आरो दै गैयाब्ला जोङो मैगं थाइगंखौ जों सुवालासिनो जोङो संनो गोनां जागोन आरो दै गैयाब्ला
औ
बेफोरबायदि आरो दा बिनि अनगायैबो आरो माबफोर दंबावो नामा बेनि सायाव नोंथाङा इसे फंनैसो बुंबावना होदो फोजोबनायजों लोगोसे
जासिगोन नामा नोंथां जोंहा गाबोनफोर बा दाहायफोर जोंहा माबा मोनसे आयदानि सा बेआव सावरायफिननोसै नामा जोंहा दा टाइमाबो जाना फैबाय नालाय।
बेबो नंगौ नाथाय बेयो जिनै मिनिटाव दानजायाब्ला जों रायज्लाय जाबावगोन नामा नोंथां?
अ अ।
दा बेखिनियावनो नोंथाङा एसे बुंलांबाय थादो